हेलौ
हेलौ
औ
खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथां खुलुमबाय
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांनियाव मोननैसो आयदानि बागै सोंथि सोंनो नोंथां नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना सम दङबा अ बर अ बर' सुबुंफोरनि जानाय लोंनायनि बागै नोंथाङा एसे ओ गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ औ हागोन नोंथां बर' सुबुंफोरनि जानाय लोंनाय होनोब्लाथाय ओ जोंनि जोङो ओ जानायानो गिबियावनो ओंखाम जायो बेजों लोगोसे जोंङो बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगं एबा ओंख्रिफोरखौ जायो। बेफोरनि गेजेराव अनला ओंख्रिया गिबियाव फैयो जोंनियाव बेखौ जोंङो ओ दाउजों आरो औवा मेवाइ बेफोरबायदि अनला खारि संनानै जायो बर'फोरा। आरो बेनि उनाव सबायाइजों साम' सबायजों ओ ना गोरान फोराननानै जोंङो जानायखौ नुयो बर'फोरखौ। आरो खारदै खारै ओंख्रि ओमफाय अमा बेदर बेफोरबायदिखौ जायो जोङो बर'फोरा गोबाङानो अमा बेदराथ' जोंनि बर'फोरनि एंगारनो हायि मोनसे जाग्रा एबा बेदर।
आरो बर'फोरा अ खायसे लोंग्रा लोंङो। बेफोरनि गेजेराव जौ माइब्रानि जौ आरो सेरेब बेफोरबायदि बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय बाराद्राय लोंङोब्ला गाज्रि।
औ नंगौ।
नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
औ थेवबो बेफोरखौबो जोंङो एंगारनो हाया मानोना बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे मोनसे सिनायथि।
औ नंगौ।
औ बाराद्राय बांद्राय बाहायाब्ला बालानो जोङो बेफोरखौ ओ बेफोर ओ निसा बुस्थुफोरखौ जोङो ओ माने गावनि नांगौ बायदियै एसे एसे बाहायब्ला मोजां आरोना। बेफोरखौ जोङो अ बैसागो मागो बेफोरबायदि समाव गोबां लोंनायखौ नुनो मोनो।
ओं नं औ नंगौ नोंथां।
औ। आरो बर'फोरनि जानाय होनोब्ला जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं बुथुमनानै बर'फोरखौ जानायखौ गोबां नुनो मोनो आरो बर'आइजोफोरा ओ दैमा एबा दुब्लि फोराव थांनानै ना गुरहै ना लाबोनायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो बेफोरखौ लाबोनानै मैथाजों एबा बायदिसिना मैगं नागिरनानै संजानायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
जों संजानानै जायो। नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना बर'फोरनि मैगंफोरनि बागै?
औ हागोन नोंथां। ओ बर'फ्रा ओं गोबां रोखोमनि ओ ओ ओंख्रि दङ नोंथां। खहाबथावना ओ आगोलनिफ्रायनो ओ बर' आइजोफोरा संनाय ओ खावनायफोराव जोबोर आखा फाखा। ओ मा ओंख्रिजों मा होदेरनानै सं सङोबा ओ गोथाव एबा खहाब थावना जागोन बिथांमोना थारैनो ओ मोनथिगौ ओ गास सै हारिनि नोजोर होना नायोबा बर' हारिनि आइजोफोरा संनाय फांनायाव ओ जोबोर आखा फाखा नों थां।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
बां ओंख्रि दंसै बर' फोरनियाव ओ बिदिनो नोंथाङा बुंलायनाय बायदि अनलाजों दाउ बिदि ओ सामु'जों सबाय बिदि ओ गोबां ओंख ओ बिदिनो बाहेरा बिदिनो बा गै उम बिथांमोना ओ बर' आइजोफोरा बिदिनो मैगं थाइगं बुथुमना ना बेदर बुथुमना ओ संनाय खावनायाव जोबोर आखा फाखा। ओ बिथांमोना ना गुरनायावबो बर' आइ जोफोरा नोजोर होना नायोबा बिथां ओ बर' बर' आइजोफोरखौल' बांसिन ओ ना गुरनानै ओ ना गुरनायखौ नुनाय जायो नङा होनबा नोंथां? ना गुरनानैबो ओ गोबां ओ रोखोम मोनो ना गुनो थांबाबो एंखावरि गांजेमा खांख्राइ बिदिनो ना बोथिया ओ सेंना बिदिनो ना-ना खान्दा बायदि बायदि।
औ।
बे फोरखौबो बायदि बाय दि मैगं ओ खारथिना जानाय जायो जेरै जारिजोंबो जानाय जायो मैथाजोंबो ओ खुमब्राजों जिंखाजों ओ थास' आथिंजों थास' बिबारजों बायदि ओ रोखोमनि संना जायो ओ संनायफोराव बिदिनो जोबोर गोथाव जायो जानानै
औ औ।
बर'फोरनि जानाय लोंनाय ओ बिदि संनाय खावनाय बुङोबाथ' ओ बिदिनो फोरबो जाबाबो बिदिनो हाब बा हुखा जाबाबो जोबोर ओ संनाय खवनाय बर' फोर दा औ हुवा हौवा खि हिन्जावखि दानि जुगाव अ हौवाबाबो सङो। संनाय खावनाया अखा फाखा बिदिनो जानाय लोंना रंजानाय फोराव जोबोर ओ मोजां नुनो मोनो मोजां सोलिलांनाय नुनो मोनो नोंथां ओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव ओ बि बिदिनो गोबां औ दंसै बर' बे एरियायाव बर' गोजाना जोंनियाव नोंथां ओ संनाय खावनाय बिदिनो ननायागिरनानै मेगं थाइगं बुथुमना ओ जेरै खा खारदै खारि फोरखौ ओ गोजां बोथोराव बांसिन जानाय जायो नोंथां ओ नाजों ओ नाजों जानाय खौ बांसिन नुनो मोनो ओ खारै नङाबाथ' ओ बर'फ फोरनिया ओ ओंख्रियानो थावा खारै ओंख्रिखौनो बांसिन जानाय नुनो मोनो अ खारैफोरखो अ खारै बाहायो बाहायनायखौ खारैखौ मा बा मारै बानायनाय जायो। ओ बर' आइजोफोरा मै मोजाङैनो मिथिगौ खौ थालिर बिफांनिफ्रायबो बानायनाय जायो
औ औ औ नंगौ नोंथां
बानायनांगौ होनना ओ माब्रै बानायनांगौ होनना बुङोबा ओ
औ औ
खारैखौ मा माबोरै बानायनाय जायो होनना बुंनो थाङोबा जेरै खारैखौ दा ओ थालिर बिफांखौ दानस' ना लानांगौ थुख्रा थुख्रा खालामनानै ओ गुसुं गुसुं बेखौ ओ लान्दां एबा सान्दुं नां नाय जायगायाव दिहुनना लानां
औ औ
गोबायै जिरनानै ओ फोराननाय जायो सान्दुुंआव जेब्ला बियो रानस्रेबथारगोन बिनि ओ दैफोरा रानजोबनानै बियो गोरान जागोन अब्ला बिखौ ओ सा हायो बुथुमनानै बेखौ ओ लांदां जायगायाव सैस्लिबनानै ओ जागाखौ साफा लि लानाय जायो बेहायनो बेखौ ओ खावो खावनानै बियो जेब्लासिम ओ हांगार जाना खामजोबना गुन्दै जायो अब्ला बेखौ मोजाङै बु थुमनानै ला लागायनानै बेखौ दैजों सारस्रि सारस्रि ओ फोनस्रोननाय जायो जेब्ला बियो आमथा जायो आमथा आमथा अब्ला बिखौ ओ मोनसे आइजेंआव दोनथुमनाय जायो बेखौ भैयामफोरावबो सोना दिनजायो गुबुन गुबुन प्लास्टिक गुबुन गुबुन ओ बेसाद ओ फोराव सोना दोननाय जायो
औ औ
सोर जाजानो हायो बेखौ गोबां गोबां ओंख्रिफोराव होना जानो हायो ओ बिखौ बिगाब होनाय जाया बेनि रोसिखौसो ओ बानायना होनाय जायो बेखौ ओ मोन बे आइजेङाव ओ दोननानै बेबि गावखौ ओ खारैखौ दोननानै खौ सिङाव ओ माइबा मोनसे बिदै अ गग्रा जा गा बिदि ओ जिगाब मुथाखौ आगोलनिफायनो बर'फोरखौ नुनाय मोनो बिदि होनाय जिगाब मुथाखो सिङाव एस खारैखौ होयो होनानै बिनि उनाव ओ दै गहोयो बिनि उनाव आरो सिङाव मोनसे आइजें बिनि बिदैयाव गनानै जुदि बेलेगाव थाङोबा बे मोनाना गोग्लैयो बेनिखायनो बेनि सिङाव मोनसे दो होनाय जायो होननानै बेखौ सरनानै ओ बिदिनो सेफटि जागा बिदिनो दिदोम था जागायाव बेखौ सोना दोननाय जायो नांगौबानो बाहायनाया नोङो ओ सामुजों सबायानो सं अनलाजों दावानो सं अमायानो जों बायदि ओ रोखोमनि खारदै खारदैफोराव लागायना होनाय
औ औ औ नोंथां आरो नोंथां जोंनाथ' औ नोंथां जोंनाथ' नारजिजों अमा होननायखौ जोबोर जायो बर'फोरा बेथ' जोंनि मोनसे एंगारनो हायि मैगं नङा होमबा नोंथां बेखौबोथ' खारैजोंसो संनाय जायो
औ नोंगौ नोंथां
औ
औ
आरो जोंना औ मा होनदों नोंथां
औ नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन नोंथां
औ औ ओ आरो जोंना एम्फौ लाथा एम्फौ होननायखौ बर आइजोफोरा गोबाङानो फिसियो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेखौबो बेबो जोंनि एंगारनो हायि मोनसे जाग्रा नङा होमबा नोंथां औ बेखौबो बायदि रोखोमै जोङो संजाना जानायखौ नुनो मोनो बेखौ अनलाजोंआनो जा एबा थास बिथुरिजोंनो जा जानायखौ नुनो मोनो बरफोरखौ औ
नोंथाङा औ नों थांनायाव मोनसे सोंथि सोंनि नों थां
औ औ सों नोंथां।
नाफामखौथ' अ जों बर'फोरा जानायखौ जोबोद ओ बयबो मोजाङैनो मिथिगौ नङा होमबा नोंथां जोबोर गोथाव जायो। बेखौ माबोरै बानायो आरो माजों माजों होदेरना जानाय जायो नों थां एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां। आं गोबां मोन्थिया थेवबो आङो एसे एनै मोन्थिगौ।
औ नोंथां।
बेखौ जोङो ओ जोङो नाखौ जेन नाखौ गुरना लाबोनानै बेखौ नाखौ सायनानै मोजाङै सुनानै बेखौ सान्दुंआव फोराननाय जायो नाखौ।
औ।
बेखौ बे नाया रानोब्ला ओ जोङो बेखौ ओ थास' थास'नि बुगा थास' बुगा थास' गोसोम आरो बेफोरबायदिनो बायदिसिना होनानै नाजों देनाय जायो।
औ।
आरो बेखौ ओ लादु बानायनानै नाफाम बानायनाय जायो। आं एसेबां मोन्थिया नोंथाङा मोन्थियोबा फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां। ओ आंबो ओ जेनेबा ओम जोंनि ओ ओ आइमोनखौ बानायनाय नुयोमोन। ओ जोंनि बिमाफोरखौ ओ बिदिनो आंबो एसां ओम गोरोंद्राय नङा नोंथां। ओ नुनो मोनदों आरो बेखौ नाखौ गुरनाय एबा ओ